हेल'नों
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ।
ओ मा खालामदों नोंथां?
दा आंङो नै ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दंथ'यो।
ए मा ओंख्रि जाखो?
आंङो जोंहा थास' बिबार नाथुर ओमफ्राय दहाय फुंनि दाउजों जारिजोंमोन। नोंथांमोनालाय?
अ गोथावना नोंथां जोंनाबो बिदिनो ओ फंबाया दहाय ना बोननानै लायदोंमोन बेखौनो मैथाजों संबाय आरो लोगोसे जारिजों संबाय बेखौनो बिदिनो नोंसोरलाय ना मोनदों ना मोनाखै गामियाव
जों जोंनिया ओरैनोथ' दा ना मोनाखै माइआ एसे गिदिर गिदिर गाय माइ गाय गायखांदोंल'सो नालाय माइया देरथ'वाखै। दा माइया एसे देरनानै एसे गोजौ जाहाङोबा दा बेफोराव
औ औ
फोथारावनो खखा सानानै ना मोनगोन आरो दा ओरैनोथ' दुब्लिफोराव दाना गैथ'वा माइ गायजोब्बाय दैमायाबो गिदिर जानानै दंओ नालाय दा गुरनोबो हाया आरो मोनबा मोनो अब्लाबो दुब्लिनिखौ नेनानै दं आरो नोंथांमोनजोंलाय
जोंथिंना बिदिनो जोंनिथिं बे दाबायदि दैज्लां बोथोराव एसे माने दुब्लियावनो जोंना ओ ना फिसा फिसाखौ हखांनानै बा गुरनानै जोङो जानाय मोनो आरो लोगोसे ओमफ्राय बिदिनो बोननानै लोगोसे दै बाज्रुमनायाव ख'खा सानानै बिदिनो नाबालाबा सि नास्राय गोरलै बिदिखौ दा बायदियाव मोनो आरो जोंनिथिं बिलोआबो खाथियावनो दं नालाय बिलोनिफ्रायनो जोंहा बे ना फिसा फिसाफोरा बिराद मोजां फैयो दा बायदियावहाय
औ
ओं लोगोसे बिदिनो दा आवगोलनि रुजुनायाव आथिखालाव नाखौनो बारा मोनबांनाय जाला लोगोसे जोङो माखासे से नाफोरखौबो नुनो मोननाय जाला आगोल बिराद आरो खावै खावै फिसा फिसा बेंसि बेफोर नाफोरखौ आथिखालाव गोबां खम नुसै आरो जोंनि ओनसोलाव मा बिदिनो माबा माबि मुलि बाहायनाय बिदिनो ना बारा हमनाय आरो दाबायदियाव थ' नाफ्रा फुवान होयो नालाय बैसाग बोथोरावहाय नाया फुवान हैयो बे समावनो गोरलै गोरलैयावनो सोरबा सोरबा हखांनानै जानोसैना
औ
ओंखायनो खमायलांबाय बिराद
औ नंगौ। ओ गोदोनि समाव जेब्ला जोंओ ओन्दै ओन्दैमोन अब्ला जोङो जेराव मेराव ना बोनबानो मोनलाबायमोन दंग' फिसाफोरबाबो नाखौ बोनबानो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो नाखौ इसेबां बोनो अब्ला मोन ननानै मोन ओ एफा एनै दै थायोब्लानो जों नफोरखौ बोननानै मोनोमोन जागासिबां सेरसे गाहाम मोनोमोन आरो बोनगासेयाव सानसेयावनो नाथाय आथिखालाव जोङो मोनलाखौनो होनना बुंजायो जै गोबां खस्थ' जासै ना मोननोबाबो
औ औ जोंनियावबो बिदिनो जाबाय गोदोहाय जों उन्दै उन्दैबा बिराद बिदिनो ओ हालेवबा हालेवबा बिरादनो ना मोनोमोन आरो बिराद गिदिर गिदिर खमन कार बिदिनो ओ ना बामि ना मागुर बिदिनो जोंना हाया एसे दैब' नालाय ओंखायनो बिराद बे ना गिदिर गिदिरखौ हालौबानो मोनोमोन आरो जों उन्दै उन्दै समबा ओमफ्राय सिथिखालाव गैला बेयो दाथ' ना गिदिरगिदिरखौनो नुला फिसा फिसा बिदिनो मोनसै आरो बिदिनो गोदो जों उन्दै उन्दै समबा बिदिनो दााबायदियाव बिराद ओ फोरानलायनानै दोननो मोननाय जायग जों नाफाम देनानै दोननो हालायनाय बेबायदि नाम मोनोमोन आरो
बिदिनो सानदुं दुंबा आरो लोगोसे
औ दा जोङो
बेबा बिदिनो आथिखालावहाय मानसिफ्राबो बांबाय नालाय ना हमनाय बिदिनो लोगोसे बेफार फालांगि जोंहा फैबाय दखान बाजाराव फनाय बारा जाबाय जायनि जाउनाव जों लकेल नाफ्रा जोङो गोमालांनायखौ जों गोबां नुबाय आरो नोंथाङालाय लकेल नाखौ जानो मोजां मोनो ना माबाखौ सालानि नाखौ हाथायनि नाखौ
अ आङथ' ओरैनो लकेलखौनो गोथावसिन मोनो मानोना लकेलनि नाखौ जोङो बोखांगोन बोखांग्रा सानसेयावनो बोननानै जों गोथाङैनो मोनजायो नालाय दा बेखायनो गोथावसिन मोनो आरो माखासे मैथाफोरजों जायोब्ला थजों जायोब्लाबो बा गुबुन गुबुन मैगंजों जायोब्लाबो जोङो लकेल बा जायगानि नाखौ जों गोथावसिन मोनो आरो आरो जायगानि बा लकेलनि नायासो जोंङोम भिटामिन सिन दं होननानै मिथिनोबो मोनो मानोना जोङो गोथाङैनो जोङो बेखौ गोथाङैनो सानसेयावनो मोननानै बेखौ संना जानो हायो नाथाय सालानि ना होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ बांसिनै जोङो थैनायखौसो मोननो हायो मोननो थाङो बेफोरखौ बरफआव दोननानै माखासे साननि उनावसो जोङो बेखौ मोन जायो आरो दा बेफोराव माखासे जिउसाफोरबो जोनोम जानायखौ नुनो मोनो दा बेखायनो बेफोरखौ माब्लाबा गोथाव मोनो माब्लाबा गोथाव मोना आरो दा जानांगौ जायो माब्लाबा समाव ना गिदिरनि ना गिदिरखौ जोङो आलासि दुमसि फैब्लाबो जायगानि नाफोरखौ मोनस्लाब बेयाव जों लायनांगौ जायो आरो दा बेखायनो आथिखालावथ' जों मा बुंबावनो लकेल नाखौबो मोननो थांला बेखायनो सालानि नाखौनो जानांगौ जायो आरो दा बेखौनो होनांसिगन
नंगौ नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो एख्खे नोंथां बिदिनो ना फिसा फोरफोरखौ मोनबांला जायनि जाहोनाव जोङो हाथायनि नाखौ बा सालानि नाखौनो बायनानै जानांगौ जायो जायनाया जोंआ गोबां गो माने सागर ओनसोलनिफ्राय बा गिदिर गिदिर बिलोनिफ्राय माबा फुख्रिनिफ्राय जोङो बिदिनो दखानदार साबाय सनानै लाबोयो जायखौ गोबाव समनिफ्रायनो दस दिन बार' दिन गाहाम जों बरफआव सोम माबानानै दोनहाबनानै लानाय जायो बिदिनो नाया बिदिनो मोजां नङा आरो जानो
औ
टेस्टबो माने थावनायफ्राबो जोंहा बारा लकेल ना बायदि बायदि टेस्ट थाला बेबायदिनो उम आरो लोगोसे बेनि अनगायैबो जोङो ओ बे न'आव फिसिनाय फुख्रिनि ना
औ
बेफोरखौबो जोङो मानि जाबा जाजायो माने न'गरनि फुख्रिनियाबो माने होमबाबो जोङो जाय उदाङै बिलोआव देरनाय बा माबायाव ओ फोथारफ्राव माबाफ्राव देरनाय दुब्लिफ्राव देरनाय बेबायद बिदि गोथाव जाया आरो फुख्रियाव फिसिनायाबो न'नि फिनायबाबो
औ।